हेलौ नोंथां।
ओ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं?
दायो जेबो खालामाखै ओरैनो दङ नै जिरायलाबायनानै गोदाव सोराव।
आ नंगौ होनबा नोंथां होमबा नोंथांजों दसे सम राय सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां दायो ओरैनोसो दंथ'यो।
ओमबा जोंनि सावरायनांगौ आयदाया होमबा जोङो जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै।
औ जायो नोंथाङा फोरमायग्रोदो।
औ जागोन नोंथां। जानाय जानाय लोंनाय होनना बुङोब्लाथ' जोङो गोबां जानाय लोंनायखौ बुंनो हायो जेरै बर'फोरनि बर'फोरनि जानाय लोंनाय ओमफ्राय गुबुन हारिनि जानाय लोंनाय। लोगोफोरजों जानाय लोंनाय गोबां रोखोमनि जानाय लोंनाय जोङो बुंनो हायो आरो होमबा आङो बर'नि ओंख्रिफोरनि जानाय लोंनायखौनो आङो सावरायनायलायनोसै। सावरायनोसै नोंथां होमबा बर'फोरनि ओंख्रि ट्रेडिसनेल ओंख्रि होननानै बुङोब्लाथ' जोङो अनलाजों दाउ, ओमफाय मेवाइ। अनलाजों दाउ, मेवाइ ओमफाय माबा स सबायजों साम' ओमफाय आरो बेनि अनगायैबो नारजि अमा जों बेखौनो बांसिन मिथिनो मोननाय जायो आरो। ओमफाय आङो ओमबा साम'जों सबायजों मारै सङो होमबा बेखौ नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनोसै। जोंनिथिंजाय मारै जायो? उम बांसिन। जोंथिंजाय साम'जों सबायखौ जोङो बांसिन साम' साम'आबो गोबां रोखोमनि थायो आरो जेरै साम' दाहोना, साम' लादाय। ओमफाय
औ
साम' गोलाव बिदि गोबां रोखोम थायो आरो। बा बांसिन बर'फोरा सबायजों साम' होननानै बुङोब्ला साम' गोलावजों सबायजो जानाय जायो आरो बांसिन। साम' लादायफोरखौबो जायो माबा बांसिन बेखौहाय मैथाफोरजोंसो जानाय जायो आरो मैथा गोजा मैथा बांगालफोरजोंसो एवनानै जानाय जायो आरो साम' लादायखौ। ओमफ्राय दायो साम' गोलावजों साम' सबायखौ ओ सबाइखौ मारै जोङो थि सङोब्ला सङो होनोब्ला जोङो साम'खौ माने लाबोनानै हाथायनिफ्राय नङाबा बिदि खननानै न' खाथिनि दैमाफोरनिफ्राय खननानै लाबोसिगोन ओमफाय लाबोनानै बेखौ साननै माने बिनि जाहाथे मैलाफोरा दैयाव साननै दोननानै खिगारलाङो। माने ग'यो बिनि थाखाय जोङो साननै सोमनानै दोननाय जायो साम'खौ। ओमफ्राया बिनि उनावहाय साम'खौ साननै सोमना दोनखांनानै माबासिगोन आरो बेखौ बोखांनानै दान मा होनो बिनि दाखोनखौ गारसिगोन दाखोनखौ गारनानै दा साम'खौ गोलाव नालाय गोलावबाथ' जोङो सोबनाय उसुबिदा जागोन ना? फैनाय नङा बिनि बे जाय मोनजानांगौ बेदरा बे फैनाय नङा बिनि थाखायनो साम'नि गोलावखौ ससेदों ससे दानस'सिगोन दानस'खांनानै बेखौ बाल्थिं सिलभार बाल्थिं नङाबा ब'स्था एबा मना बेयाव फुनाय जासिनो जोंहाथ' बांसिन मनायावसो फुनाय जायो मनायाव फुबा बारा दावरावबो खोनाया ओमफाय मैलायाबो गोब्राजों थाब खारसिनो आरो। ओमफाय बे म मनायावहाय मोजां फुसिगोन मोजां फुखांनानै जेब्ला गोजों जायो अब्ला बेखौ आरो दैयाव दसे सोमबावनानै दोनसिगोन। ओमफाय दसे उनावहाय बेखौ सोमना दोनखांनानै सबाय हानि सबाइखौ माने सबाय फिसा फिसा हानि सबाइ सबायाबो मोनै रोखोमनि थायो सबाइ बिमा आरो हानि सबाय बे स सबायजों साम' जानायावहाय हा सबाइखौसो जोङो बाहायनाय जायो। जानाय जायो माने बांसिन बे हानि सबायखौ जोङो फासाव एवग्रोसिगोन सारायाव मोजांनो गुद्दुं खालामना एवसिगोन। एवनानै बोखांसिग गोन बोखांनानै खामफ्लाय नङाबा माबा मोनसे हुख्रेमग्रा बथलजोंहाय हुख्रेमसिगोन आरो बेखौ मोजांनो हुख्रेमनानै हुख्रेमखांनानै बेखौ थबसिया खुसिगोन जाहाथे बिनि बै बिगुरफोरा ओंखार गजोबनानै बे जानायाव गोथाव जायैखौ खुसिगोन। सुखांनानै दसे थानानैहाय थाव, संख्रि, बानलु, हालदै खौहाय होग्रोसिगोन आरो अरावहाय। सारायावहाय गुद्दुं खालामनानै ओमफफ्राय साम'खौ होसनसिगोन। साम'खौ होसिननानैहाय हो होसनसिगोन होसननानै एरसिगोन एरनानै दसे गोबाव खोबना दोनसिगोन आरो गुबुन मोनसे फारसेथिं अदाबा मोनसे बा बेखौ माबाखांनानै फुदुंखांना बोखांथावसै आरो मोनसे मोननैबा अदाबा बे मोनसेयावहाय साम'खौ रुग्रोना लासिग होनबा सबायाबो ओजोंहाय एसे मोनहांहां जाखासिगोन माबाया साम'आहाय। माबेबा मस्ला मस्लि संख्रि इदि होना लाखा जोबसिगोमोन आरो। लाखाजोबसिगोन दा बिनि उनावहाय जाय सबायखौ जोङो मोनसे अदाफफियाव रुदोंमोन बेखौ मोजांनो सासिगालि गेब्लेेजासिम। साखांनानै बेवहाय माबा सावबायाव सबायजों साम'जों ओमफ्राय ज' सारायावहाय संफिनसिगोन आरो गोथावनो। संफिननानै बेवहाय माखासे मोदोमग्रा जिनिस जेरै गंगार दुुनदिया गंगार दुन्दिया सम मोननाय समाव गंगार दुन्दिया ओमफाय दुन्दिया मोननाय समाव दुन्दिया होसिगोन आरो। ओमफ्राय होखांनानै ओमबाथाय मोनसिगोन मोननानै होन होनबा जोङो बयबो गोथावैनो जासिन आरो नोंथां। नोंथाङा जोंनिथिं इदिनो जानाय जायो होमबा नोंथाङाबो बेफोरनिनि बागै फोरमायनो आंनो हागोन ना?
औ हागोन।
औ होमबा नोंथाङा फोरमायनानै होदो।
औ नोंथाङा नोंथें मोननि थिं माबायदि जायो बिनि बागै बुंबाय।
औ।
आंबोबा एसे बुंना होसै। जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारि जानायफोरखौल' जोङो फ्रायानो मोनथिजोबो। ओमफ्रायानो जोङो जायो माब माबायदि संनानै जायो माबायदि सङोब्ला माबायदि गोथाव जायो। जोंनि ओयो हायानो माने जों बे ओंख्रिफोरखौ जायो नाथाय जोङो सानफ्रोमबोनि जि न'खरावहाय जोङो सोलिबोबाय थानाय मैगं थ थाइगं जि ओ सानफ्रामबो जोङो संना जाबोनाय। बिनि बागै एसे बुंनि आङो जों बे दोरों दोरों दोरोङारि जानायखौ खौ जोङो बयबो मोनथिजोबखायो आरो जाखायो गोथाव मोनखायो।
औ नोंथां।
सामफ्रामबोनि माबायावहाय जोङो मा संनानै जायो माबायदि जायो बेफोरखौहाय इंग्राज इसे बुंनि आरोना। होमबा जोङो सानफ्रामबो माने जोङो औ खो फ्राय न'खरावनो जोङो बेबायदि माने जोङो दोरोङारि ओंख्रिखौनो जाबाय थानो हाया नालाय ओ ओयो।
बियाव लाबो आंनि।
ओयदिनो जोङो मालाबा समावहाय जोङो इदिनो मैथा बांगाल रुनाय जायो। मालाबा समाव जोङो माने बोथोर लायै बोथोर जोङो मेगं मोना नालाय। दानि बोथोराव जोङो मैथा बांगाल मोनो मैथा गोजा मोनो। ओ इदिनो भिन्दि मोनो माने बेफोर माने
जागोन दि।
ओ जोङो दोरोङारि नङाब्लाबो जोङो बिखौ माने जों सानफ्रोमबोनि जानाय समावहाय जोङो बे दानि जि ओ दैलां बोथोर बे समाव जों मैथा बांगाल आरो ना बिफोरबायदि। ओयो माने मेगंखौहाय जोङो मोननो था मोननो हायो। दानि दिनाव माने मैथा बांगालजों ना सङोब्ला मानेब गरम बोथोरावहाय माने दाबायदि बोथोरावथ' गरम नालाय बे समावहाय जानो माने जोबोद गोथ थाव आरोना मैथा बांगाल मैथा गोजा। बिफोरखौ माने ना नाफोरजों बा खांख्राइफोरजों जायोब्ला माने जोबोर गोथाव आरोना। ओ जोङो होनोमबा मैथा बांगालखौहाय मारै सङो होनना बुङोब्ला जोङो गिबियावहाय जोङो मैथा बांगालखौहाय औव जोङो मैथा फो मुइल ओयो बांगालखौ फोना लाग्रोयो। फोना लानानै बिनि उनाव जों बिफाङा देरोब्ला बे बिफांनि जिब बिलाइ ओ बे बिलाइखौहाय जोङो खानानै लाबोयो खाना लाबोनानै जोङो बेख खौहाय ओ ओ साइयो सायनानैहाय जोङो बेखौ सुना लायो। आरो बेजों लोगोसे बेवहाय जोङो ना नाफोर होयोब्ला जोङो नाफोरखौहाय जोङो सि दानि दिनावथ' जोङो सेनाव मोनो बा जोङो सारनानै मोनो। ओ इदिनो लाङि सानानै मोनो इदिनो जोंनि लकेल ना। ना जेरै फिथिख्रि नास्राय गोरि बोथिया बेफोरखौ माने जोङो आ दायो मोननाय जायो आरोना होमबा जोङो बे नाखौहाय जोङो मोजाङै सायनानै सुनानै लाग्रोनानै ओयो जोङो साराय गुदुं मोजां थाव सेरनानैहाय बे नाखौहाय जोङो फ्राम फ्राम एवबाय। एवनानैहाय जोङो ओ मैथा बांगाल जि खानानै दोननाय बेखौहाय जोङो बे मो ना एवफ्रामनायावहाय जब' होनानै जोङो दै होनानैहाय ओ इदिनो रन्दै होनानैहाय जोङो गोदौ होनानै दोननाय जायो आरोना संख्रि होनानै। उम होमबा जोङो बेखौहाय जोङो ओ इदिनो नैजि थामजि मिनिटसो जोङो बे ओंख्रिखौ सङै सङै संनानैहाय जोङो ओ जे संख्रि बानलु होनानै जोङो टेस्ट खालामनाय जायो आरोना। होमब्ला जोङो दा बे माने ओंख्रिखौ माने गरम बोथोर समावहाय जोङो माने जायोब्ला माने ओंखामखौ खोब खहाबब्रेयो आरोना। जोबोद गोथाव मोनो आरो। औ। ओमफ्राय आरो बेजों लोगोसे जोङो दा इदिनो मैथा गोजा मैथा गोजाफोरजोंबो जोङो जानो हायो मोना फोरखौहाय मैथा गोजा मैथा इदिनो मैथाखौ ओरैनो गोजाबाबो जोङो खहाबो इदिनो फुंनि समावहाय जोङो मै औ फुंनि समावहाय जों बेबायदिनो बाथ थोनफोर बानायना जायो। बाथोन बानायनानै जायोब्ला माने फुंनि ओंखामा माने बांसिन खहाबो। आरो बेजों लोगोसे जोङो ना बाथोन देनाय इदिनो संख्रि बानलु ओदिनो सामब्राम गोजा होनानै जोङो देनानै जायोब्ला माने फुं समावहाय गोबां माने गोथ थाव आरोना दानि दैलां बोथोर समावहाय माइ गायनाय बोथोर समावहाय माने बानलु बाथोन बा ना बाथोनफोरजोंनो माने जोङो खहाबो आरोना। ओ इदिनो आरो जोङो बुंनांगोन इदिनो ओ जोगोनारफोर मोनो दानि दिनावहाय जोगोनार। ओ जोगोनारफोरजों ना बा ब बेदर इफोरबायदि संनानै जानायखौहाय जों माने ओ दाबादियावहाय माने जि मैगं मोनो बेखौ माने जोङो न'खर न'खर संना जानायखौहाय नुबोयो आरोना।
माने औ। नंगौ नोंथां होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय होमबा गुबुन मोनसे आयदायावहाय ओ लोगो मोनफिनगोन होननानै आं आसा खामनाय थाबाय।
ओं जागोन नोंथां ओं नोंथां।